खोना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ
औ खोनादों
आं नोंथांजों दसे सावरायनो सानदोंमोन
औ गाहाम नोंथां ओ मोजां ओ गिबियावनो नोंथांखौ बिदिब्ला गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि आयदाखौ फोरमायदो
औ आं नोंथांजों माने जोंनि दोरोङारि होनो जायखौहाय माने
औ
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि नखराव माबायदि हौवाफोरा दासिमहालागै जोंहा सोलिबोगासिनो दङ मा ने आइजें आयला बाहायनानै जोंनि बर' नखरा सोलिबोगासिनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ थारैनो थारैनो मोजां आयदा ओ बिदिब्ला नोंथांनि आयदाया जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जोंनि संसार जाबोनायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयला मुवा बेसाद एबा आबाद फोथारफ्राव बाहायनाय आइजेंफोरनि सायाव नोंथाङा सावरायनो नायगेरदों बेयो मोनसे मोजां ओ गोसोखांथिनि मोनसे आयदा हिसाबैबो जों लाजागोन थारैनो नोंथाङा जागायनो हासिगोन।
औ जोंहाथ' गिबियावनो बुङोब्ला गामि ओनसोलाव थानायलाय जोंनि दोरोङारि आइजें आयलाफोरा बानायनायफ्रा औवाजों बानायनाय आरो खायफाया बिफांजों बानायनाय बाथामजों दंफांखि औ बाथामजों दिहुननाय
जोंहा आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो गुबुनफोरबायदि बिजनेस बा फालांगिथ' जों खालामनो रोंखाया बर'नि बर' हारिनि सुबुंफोरा माने गुबुनफोरा मालाय आबादखौ मावनानै गोबां गोजान जायगायावबो साप्लाइ खालामहरो बे जोंनिया
औ औ
आबाद मावनानैनो जाग्रा हिसाबै जोङो गोदो गोदायनिफ्राय दोरोङारि बायदियै हालेवनानै जायो
नंगौ
आबाद मावनो थाखाय जों हालेवो माने मोसौ लानानै नांगोल जुंगाल लानानै सोरांबानो दुब्लियाव थाङो
थारैनो
जोङो नांगोलखौ बुङोब्ला दंफांनिफ्रायनो
औ
नांगोल जुंगाल सिनायोना नोंथाङा?
औ नंगौ नंगौ थारैनो थारैनो नोंथाङा ओ गोदोनि बाहायबोनाय ओ आइजें आइलाफोरनि सोमोन्दै फोरमायदों आगजुफोरनि थारैनो नांगोल नांगोल खौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो आबाद फोथाराव बाहायबोदों आरो बे नांगोलखौ जोङो दंफांनि बानायनाय जायो नङा होमबा नांगोल एबा जोंगालखौ औ औ
मै
मै नंगौ थारैनो
बेखौ औवाजों बानायो आरो जोंहा आरो बेदा दङना बेदा बे उम गोदोनि स माव आसु माइ आबाद खालामोब्ला माने माइखौहाय
थारैनो औ थारैनो